औ खोनादों नोंथां।
जोंनि दिनैनि रायलायनांगौ टपिकआ गोलोम बोथोराव मोनजानाय फिथाइ सामथाइनि सायाव सावरायनाय।
औ बिदिब्ला दे सावरायजायो औ खोनादों नोंथां।
अब्ला आङो फोरमायलांसै।
औ औ।
औ गोलोम बोथोर राव मोननो थांनाय फिथाइफोरा गोबां दं बेनिनो मुंदांखा मुंदांखाखौ आं खोनथालांनोसै बिनिनो गेजेराव थाइजौ खान्थाल जामबुन लिरख' आनारस लेबु खाला जाम्बु बेफोरबायदिनो दङ आरो दाबायदियाव बां मोनजायो जेराव थाइजौआ गोबां रोखोमनि दं थाइजौआथ' अबेबा बबेबा नामा आलादा आलादा थासै दानि जुगाव थाइजौआ दा थाइजौखौ जोङो गोबां रोखोमैबो जानो हायो जेरै आसार खालामनानै बो दोननो हायो आसार खालामोबा जों थाइजौखौ सिगाङावनो गोरलैयावनो खाना लाग्रोनांगोन आरो ना। बेनिफ्राय हानानै लानानै दैजों एसे रुथुबनानै लानांगोन। बेनिफ्राय दैजों रुथुमखांनायनि उनाव सान्दुंङाव एसे होनांगोन आरोना सान्दुंङाव होस्रब होखांनायनि उनावनो बेखौ थाव गोथां लानानै थाव गोथांखौ सारायाव गुदुं फुदुंनांगोन बेनिफ्राय जिरा मस्ला भेनिगार बेयाव जा मस्ला मस्लिखौ होगोन बेखौहाय एवना लाख खानानै थाव गुदुङाव होसननांगोन आरो ना। बेनिफ्राय जाय फोराननानै लानाय थाइजौनि हानानै लानाय गोरानखौहाय बेहाय होसननानै एरबाय थानांगोन आरो बे मस्लाफोरखौहाय नांहोजोब नांगोन। नांहोखांजोबनायनि उनावहायनो गुसु खालामनानै बयेमफोर रावहाय सोनानै दोननांगोन आरो बिबिदि बिदि गुसु खालामालाबानो सोयोबा गोलोम खांओ आरो ना बिनिखाइनो गुसु खालामनानै सो बयेमाव सोना लानांगौ। आरो खान्थाल खान्थालाबो जोंनि बे गोलोम बोथोराव जाग्रा फिथाइ जेखौ गोलोम बोथोराव मोनो जायनि फीस फिथाइया सुवा ब्रेव ब्रेव ब्रेव खिन्थु सिङाव मोजां बेखौबो आसा खालामनानै दोननो हायोबा जौ बिदै खालामनानै दोननाय जायो जेराव खान्थाल गोमोनखौ मोजां मोननायखौ लानानै बेगर सेरन जोब खांनायनि उनाव आरामनो माने मोज मोजां सिग्लिनानै एमाव बाहायो एमाव बेखौहाय एसे गुन्द्रा खालामना नै जौ संनायाव होनाय बाय दिनो बेहायबो सारना होनानै आराम लगायनांगोन आरो ना लगायनानै बिखौबो बयम नङाबा माबा मोनसे मोजां जायगायावहाय थेमाफोराव हाय दोननांगोन अब्लानो नो सप्ता खनसेसोनि उनावनो बियो बिदै ओंखारगोन आरो ना खान्थाला। अब्ला बे खौ लोंनो हागोन बेबायदि खान्थाल फिथाइखौ बिदिबो खालामनो हायो आरो खायफा खायफा गोथां जायो बेनि ओमफ्राय जायगा लायै जायगा खान्थालखौ माने खान्थाल गोथांखौ बेगर जिरन्नानै फ्राय एवनानैबो जायो आरो ना। बेनिफ्राय आरो बे खान्थालनि फिथाइनिनो बेगरखौहाय खाय ओंख्रि जाजायो आरो एवनानैबो जायो बाथोन देनानैबो जायो बेबायदि। बेनिफ्राय
मोनबावो खाला जामुन जेखौहाय जा दाबादि बोथोरावल' मोनो हाग्रानि फिथाइखौ बुंनाय जायो आरोना नाथाय बेयो बिराद देहानि थाखाय मोजां। जायखौ जायोब्ला उदैफोराव थानाय मैला मैथाफ्राबो खानाय दों मोनजाफ्लांनायाबो हामो होननानै फोथायनाय दङ आर ना माने जायो बिदि होननानै मिथिनानै। जेराव फिथाइया दुलुर दुलुद लावसिं लावसिं जायो। गोसोम जायो मोननानै। अ बेनि बेगरा लावलें लावलें जायो बाट बिनि सायाव मोदोमा बुगा नानै थायो आरोना, बेबायदि। नोंथाङा बाखि थानाय माखासिखौ फोरमायलांदो नामा?
ओ गोलोम बोथोरावथ' जोङो नोंथाङाथ' माखासेखौ फोरमायलांखाबाय ओ माखासे दंबावो आरो जेरै ओ गोलोम बो थोरनि फिथाइआव जोंहा मोननो हायो नारें लेबु ओ नारें लेबु खौबो जोङो गोलोम बोथोरनि फिथाइ हिसाबै मोननो हायो। ओ जोङो नारें लेबुखौ जोङो अनेक रोखोमाव बाहायनो हायो आरो जोङो। जानोबो हायो आरो माखासे खामानियावबो जोङो नारें लेबुखौ बाहायनो हायो आरो। ओ नारें लेबु खौ जोङो दाबायदि गोलोम बोथोराव बांसिनानो मानसिफ्रा जेनेबा बेखौ ओ मा होनो सटबद माने बिदै बानायनानै लोङो आरो। बांसिनानो दाबायदि गरमाव थान्दा मोननायनि जोङो सरबद बानायनो नै लोङोबा जोङो नारें लेबुखौ गिबियाव जेनेबा जों हाखावबाय ओमफ्राय हाखावनानै जोङो बिदिनो गेलासाव बिनि बिदैखौ फसरबाय आरो। ओम बेनिफ्राय बेहाय सोरबा सोरबा गोखै लोंनो मोजां मोनग्राफ्रा बेयाव जेबो होआलासिनो दै एसे होदेरनानै गलायनानै लोङो आरो। ओंफाय बिदिनो सोरबा सोरबा गोदै मोजां मोनग्राबो थायो ना, बिदिनो गोदै मोजां मोन फ्रा बे नारें बिदैयाव एसे सिनि होदेरनानै दाबायदि गोलोम बोथोराव थान्दा मोननायनि थाखाय एसे सर्टबड बानायनानै लोङो आरो, ओमफ्राय जोङो नारलिनिमुखौ आरो दाबायदि गोलोम बोथोराव ओ साखा साखा हानानै बानलुजों सिफ्लायनानै एसे खाजिबो जानो हायो आरो।
औ औ
ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो नारें लेबुखौ माखासे माबायावबो बाहायनो हायो जेनेबा ओ आखाइ फुनाय आसुगुर फुनाय बे नारें लेबुआ गोखै नालाय बे आसुगुरफोराव फुयोबा बे आसु गुराव मैला जानानै थानाय कररिया जानानै थानायफोरारा बिसोरो खारजोबो आरो ओमफ्राय साफा जायो बिदिनो ओमफ्राय माबाफोर बिस पयजन मुलिफोर जेनेबा दांबायबायोबा बे नारें लेबुखौ फुनानै जोङो बेनि बाहायथिख खौ बाहायनो बाहायनो हायो आरो जेनेबा पयजन बाहाय बाहाय दांनानै बे नारें लेबुखौ फुयोबा पयजनखौ दानगारो आरो बे नारें लेबुआ। ओमफ्राय जोङो आरो नारें लेबुखौ आसार बानायनानैबो दोननो हायो। हायो आरो जोङो नारें लेबुखौ आसार बानायोबा जोङो। गिबियावनो जोङो नारेंखौ मोजाङै ओ सुनानै ओमफ्राय हाखावनानै आसि आसि हानानै लाग्रोनांगौ आरो जोङो। ओमफ्राय बिनिफ्राय बेखौ एसे रुदबो आरो।
औ औ।
ना आरो एसे रुनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय सान्दुंङाव मोजां फोरानो आरो। बेनिफ्राय फोराननानै जोङो। ओ थाव गुबैखौ एसे मोजां गुदुं फुदुंनानै लायो आरो बेनिफ्राय बेयाव संख्रि बानलु ओमफ्राय मस्ला मस्लि होयो आरो। ओमफ्राय सोरबा सोरबा मस्लाबो होआ ओरैनो गोखैयैबो दोनो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो ब होस'नानै जोङो बथलाव दोननानै बिनि आसारखौ जोङो गोबाव सम दोननानैबो जानो हायो आरो।
औ औ।
ओमफ्राय जोंहा दंबावो गोलोम बोथोराव ओ लिरख' फिथाइ ओमफ्राय बे लिरख' फिथाइखौ अबेबा अबेबा जायगायाव खुसुमायबो होनो। ओ बेखौ जोङो ओरैनो जिरनानै जायो आरो। दाबायदियाव बांसिन मोनो आरो बेखौ दाबायदि समाव ओमफ्राय नोंथाङा बुंदोंमोना दहायहाय ओ ओ थाइजौनि आसार बानायनायनि सोमोन्दै फोरमायदोंमोना नों।
औ औ।
ओ बे थाइजौ आसार बानायनायखौ जोङो ओ गोबाव सम जेनेबा से बोसोर नै बोसोर बेसेहालागै दोननानै जानो हायो नामा नोंथां?
जानो हायो नोंथां औ माने जों बेखौ खौहाय थाल लानांगोन आरोना समाय समाय बेखौ सानदुंआव दिहुननांगोन। ओमफाय मोनसे भिनेगार होननाय मुं दं आरो ना। माने सेवनो रोङै बेखौहाय बाजाराव जायो बेखौहाय बे आसार खालामनाय टाइमावहाय होनानै होफानांगौ आरो ना। अब्लानो नों जेसेबां जखानि होयो जाय माने थाइजौ आसारा बेसेबांदि जखा दं बेखौहाय नायनानै। बै भिनिगार होननाय मुंखौह एसे होनांगोन आरो ना मान जखा ना लानानै होनांगोन। बेनि उनावहाय बेखौहाय नोङो सान्दुं नायै नायै दोनबाय थानांगोन आरो ना थाल लानांगोन।
ह।
अब्लानो मोजाङै आरो जानायनि उन उनावहाय बेखौहाय खाबा भयेमखौ गोरा मारिनानै दोननांगोन नखिनाय बेखौनो बारा हाबनो हायो। बिदि दोनब्ला। नो जोङो गोसोनि दोननानै जानो हायो आरो नोंथां। अब्ला दंबावोमोन नोंथां। जेरै जामबु फिथाइ जामबु फिथाइया गुबुन गुबुन जायगायाव आलादा आलादा मुं बुंनो हागौ जेरै बेनि फिथाइ बिलाइआ माने लावलें लावलें जायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय बिनि फिथाइया गुफुद जायो ओमफाय खिथु खिथु गय बायदि आरो ना खिथाव दङ खिथुआवहाय खिथु थायो। ओमफ्राय सिङाव बेगर थायो ओमफ्राय दाबायदि बोथोरावल' बे फि थाइखौ मोननाय जायो जेराव जानो गोदै जायो मोजां। बेखौहाय जामबुन होनो। बेनिफ्राय नोंथाङा आरो आनारसनि बागै फोरमायदो नामा?
अ आनारस फिथाइ अ आनारसखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव रैमालि होननानैबो मोनथियो नोंथां ओ आनारसखौ जोङो दाबायदि गोलोम बोथोरावनो मोननो हायो ओमफ्राय ओ बेहा मोनसे मुखिबो दङ जेरै बेखौ लानानै आनारस बिफांखौ लानानै मोनसे मुखि दंना जेरै बिफांनि सायाव फिथाइ फि फिथाइनि सायाव बिफां होनायलायनाय नों नोंथाङा खोनाखाबाय जानांगौ ओमफ्राय बिनाव ओ आनारस जाव जेन'बा माबा थायो मा होनो मुसुगु थायो सुमु सुमु ए से ओमफ्राय बिनि बिलाइआ गोलाव गोलाव जायो आरो। ओमफ्राय बेयाव सु दङ ओमफ्राय जोङो दाबायदि बो-बोथोरावनो बेखौ हानानै जाबा मोजां थाजिम मोनो आरो सान्दुं गोसा याव जायोब्ला ओमफ्राय बे जानो गोदै आनारसआ गुसु थान्दा दाबायदि गोलोम बोथोराव जायोबा मोजां मोनो आरो देहाखौ थाजिम मोनो। ओमफ्राय नोंथाङा बे माखासे अ
टाइम अब्ला
दे बुंदो नोंथां।
दोननोसै नामा नोंथां?
अ जा-जा-जागोन दे नोंथां।
औ नोंथां दे।
दे।